औ
ए खोनादोना नोंथां
औ खोनादों नोंथां
ओ नोंथाङा दायो फ्रियावनो दङ ना
औ फ्रियावनो दं
ओ होनबों होनबा आं नोंथांजों मोनसे आयदानि सायाव आं सावरायनो सानदों आरोना जुदि नोंथांआ टाइम होनो हायोबा हागोन ना नोंथां।
औ रायलायजागोन नोंथां
ओ जोंहा जोङो होनबा मोनसे आयदानि सायाव जों सावरायलांदोनि आथिखालनि न' आरो गोदोनि न' बेनि मोनैनि सायाव जोङो सावरायदिनि आरोना ओ गिबियावनो आङो होनगोनाय जायो आरोना गोदोनि गोदोहाय गामि ओनसोलावहाय मानसिफोर फोर माबायदि न'आव थायोमोन होनोब्ला जों बिसोरो मोनसे थुरिनि न'आव थानायखौ जों नुनो मोनोमोन नङाबानों नोंथां बिसोरो मा न' लुनो थाखाय सिगाङावहाय बेफोरबायदि ओ दैलां बारियाव थांनानै बेफोरबादि थुरिखौ नायगिरना लाबोखा थांनायनि उनाव बेबायदिनो हानानै लाबोयो आरोना आरो बेखौ मोजाङै फोराननानैहाय बेबायदि ओ नुखुम आरो न' बानायनि थाखाय बेबायदि खालामनायखौ जों नुनो मोनोमोन बेयावहाय ओ औवानि मददजों ओ बेखौहाय औवाखौ सिगां हानानैहाय खुन्थिया गायनानै बेखौहाय उखुं खानानैहाय होनायखौ जों नुनो मोनोमोन आरोना आरो जोङो बेजों लोगोसे बुंनो थाङोब्ला थिग बेबायदिनो ओ बेखौहाय थुरिखौहाय माने ओ मोजाङै हानानै एबा जखा लानानैहाय न' लुनायावहाय बेफोरबायदि ओ ओ इन्जुर आरो गोजौनि उखुंखौ मोजाङै होनायखौ जों नुनो मोनोमोन आरोना दिरुंफोरनि मददजोंहाय थिग बेफोरबायदि खालामनानै बिसोरो थानायखौ जों नुनो मोनोमोन नाथाय बेफोरबायदिनो ओ थुरिनि न'आवहाय माने गोलोम बोथोराव गुसु जानायखौ मोजां नुनो मोनोमोन नाथाय गोजां बोथोराव गुदुं जानायखौ जों नुनो मोनोमोन आरो दा बेफोरबायदिनो आरोना नाथाय आथिखालनि मुगायाव जों जुदि नायोब्ला बेफोरबायदिनो ओ सिमेन्टनि न' बेबायिखौ जों नुनो मोनसै आरोना बेबायदि मिथिं बानायनाय मोनसे इन्जिनियारनि बानायनाय जेरै बिल्डिंफोर दङ जेरै ओ आसाम टाइपनि न' गुबुन गुबुन रोखोमनि न' दं आरो ना जेरै बुंनो थाङोब्ला। नैबे बिल्डिंखौ बानायनो थाखाय इन्जिनियारा सिगाङ ओरफोरदि ओ मोनसे गियान लानायजों लोगोसे मोजां गोथौ फरायलांनायनि गेजेरजों। ओैफोरादि बिल्डिं लुनानै बेसेबां रड सोनांगौ बिनि बागै मोजाङै माने केलकुलेट। खालामनानै हिसाब लानानै बेफोरबायदि खालामनायखौ जोंङो नुनो मोनसै आरोना आरो बेसेबां इथा नांगौ माने बेखौ लानानै। बेजों लोगोसे बेसेबां सिमेन्ट नांगौ गासिखौबो हिसाब खालामनानै बिसोरो मा। न'खौ बारनाय नुनो मोनसै आरोना आरो बिल्डिं लुनो थाखाय जोङो सिगाङावहाय हाखौ। आवग्रिना लाखानायखौ नुनो मोनो बिनि उनावहाय बेखौहाय खुन्थिया होनो थाखाय मोजाङै हा गोथौ जावनानैहाय बेसेबां गो गोजौ लुगोन बिनि जखा गोथौ जावनानैहाय बेखौहाय। खुन्थिया राव जोङो लुनायखौ नुनो मोनो आरोना। आरो बेजोंनो लोगोसे बेफोर लुनानै जेब्ला बेजों हिसाब लानानै खुन्थियाफोरखौ हिसाब लानानै बेफोरबायदिनो नै थाला थाम थाला ब्रै थालासो लुनो थाखाय बेफोरबादि मोनसे हिसाब लानायजों लोगोसे खालामनायखौ जों नुनो मोनो आर ना आरो बेजोंनो लोगोसे बे बिल्डिंखौ मोजां नुनानैहाय बेयावहाय लाइटफोर होनो थाखाय मोनसे हल बानायनायखौ नुनो मोनो। बिजोंनो लोगोसे प्लास्टार आरि होनायखौ नुनो मोनो। इथाजाबनायनि सायावहाय। आरो बिजोंनो से बेफोरबायदिनो गुबुन गुबुन रोखोमनि न' बान्नायखौ जों नुनो मोनदों। नाथाय गोदोनि समाव न'आव गेजेर मुंखौ जों नायोब्ला बेफोरबायदिनो जेब्ला जों थुरै न'आव थानायखौ जों नुनो मोनोमोन नाथाय बिनि उनावहाय बाथामजों नुनाय मोनसे बेफोरबायदिनो न' बेफोरखौ नुनो मोनोमोन आरोना दंफांफोरनि मददजोंहाय। बिनि उनावहाय बिसोरो दंफांआव सिगां हाग्रानिफ्राय हाना लाबोनानै एबा न'आव गायनाय दंफांफोरखौ हानानैहाय बेफोरबायदिनो उखुं नुनो थाखाय बेबायदिनो हाखावनानै बाथामखौ गोजौवआव होनो थाखाय थिं दोनो थाखाय बेफोरबादिखौ खालामनायखौ जों नुनो मोनोमोन आरोना मोजां सैनानैहाय बेजों लोगोसे खुन्थियाफोरखौबो दंफांफोरनि मददजोंहाय खालामनायखौ नुनो मोनोमोन। जेरै खुन्थियाफोरखौ बानायो सालफोरनि गेजेरजों सिगुनफोरनि गेजेरजों खालामनायखौ जों नुनो मोनोमोन। आरो बेजों लोगोसे लासै लासैनो बेबायदिनो इन्जुरफोरा खौबो औवानि मददजों खालामनायखौ नुनो मोनोमोन। औवाखौ सिगां मोजाङै दाननानै जखा लाखोनायनि गेजेरजोंहाय बेखौहाय हानानैहाय बि थिग बेबायदिनो दानखावनानै गामिनि मानसिफोरखौ लानानै एबा बानायनो गोरोंफोरखौ लानानै बिसोरो मा? हाखावनायनि मददजों बेखौ बेखौहाय इन्जुर दुमनायखौ जों नुनो मोनोमोन आरोना आरो बिनि सायावहाय बेबायदिनो सिमेन्ट प्लास्टार होनायखौबो जों नुनो मोनोमोन आरो हाजों दाफबना होनायखौ नुनो मोनोमोन आरोना। आरो सोरबा सोरबा थिग बेबायदिनो सिनजा फाथो सिना होननानै बुङो जायखौ बेखौहाय मानो फाथोनिफ्राय मोननाय जायो आर ना बेखौहाय। दाननानैहाय माने बेखौ फोराननायजों लोगोसे जेब्ला बिनिफ्राय फाथोखौ बहायनानै बिनि बिगुरखौ होननानै बे सिङाव मोनसे मोनसे सिनजाखौ बा फाथै सिनजाखौ बख'नानैहाय बेखौ न' लुनो थाखाय बाहायनायखौ नुनो मोनो। जेरै इन्जुर दुमनो बाहायनाय नुनो मोनो जेरै बेखौ अर सायनायावबो नुनो मोनो आर ना। अर जारायनाय बायदिसिनायावबो बेफोरबायदि खालामनानैहाय थिग बेबायदिनो न' लुनायखौ जों नुनो थाङोमोन आरोना। आरो बेजों लोगोसे जों गुबुन बेलायाव नायबावोब्ला बेखौ बेजोंनो गोबां रोखोम रोखोमनि जेरै थानो थाखाय न' मोसौ गलि बायदिसिना खालामखौ जों नुनो मोनो। आरो मोसौ गलि लुनो थाखाय बेबायदिनो औवाफोरनि मददजोंबो न' लुनायखौ जों नुनो मोनोमोन। नङा होमनबा नों थां आरो औवायाथ' जोंनि थाखाय गोबां हे हेफाजाब होयो मोनसे बिलाइ हारिनि दंफां लाबो बिसोर बेखौहाय मोसौ गग्रा मोसौ दाउनि गग्रा अमा गग्रा बेफोरबायदि खालामनायखौ जों नुनो मोनोमोन आरोना। आरो ओवाखौ जों गोबां रोखोम खामानि बाहायनाय नुनो मोनोमोन। जेरै वालफोर होनाय बेबायदिनो बिरा दुम ननायफोराव बाहायनायखौ नुनो मोनोमोन आरोना आरो बेयो न' लनायावबो गोबां फसााब फैयोमोन नाथाय न' लुनायजों लोगोसे बे थि बेबायदिनो गोजौआवहाय बाथां गैयि समावहाय थप्था गैयि समावहाय बेबायदिनो इन्जुर दुमनाय आरो गोजौ फारसे बेबायदिनो थिं होनो थाखाय खाजाबमा होनायखौ जों नुनो मोनोमोन आरोना नाथाय आथिखालनि बेलायाव जों बुंनो थाङोब्ला मान गोबां ज सालायबाय आरोना गोनोखोआरि दिहुुननाय मोनसे मोनसे गोजां मोजां गियानजों लोगोसे थिं बायदिसिनाखौहाय बाहानाय जेरै मोनसे मा होनांगौ बेखौहाय एलमिनियाम माने बेनिफ्राय सिंलाबफोरखौ जेरै बानायो बेबायदिनो बानायनायखौ जों नुनो मोनसै आरो जोना थिग बेबायदिनो खालामनायजों लोगोसे जेरै न'फ्राव जायफ्रा सिमेन्टनिफोरखौ होनो हाया बिसोर थिंफोर होनखौ जों नुनो मोनो नङा होमबा नोंथां बेयावहाय लहाफोरनि गेजेरजोंबो बेखौहाय लागायनो नायखौ जों नुनो मोनो आरो बेजों लोगोसे गोबां माने सोलायनायखौ जों नुनो मोनसै आरो बेजों लोगोसे जों बुंनो थाङोब्ला औवानि बेलायावहाय औवाखौ जों औवाजों गासै खामानिखौ जों मावनो हायोमोन नङा ह होनोमबा गोदोहाय थिंफोर गैयाब्ला न'फोर लुनायावहाय औवाजों बलासि बेखौ नुनो मोनो औवानि मदाव जों थुरिखौ मोजां खाजोब हानायखौ नुनो मोनोमोन बेजों लोगोसे लासै लासैनो औवाजोंनो साथा बेना खालामनाय जों नुनो मोनो नङा होमबा नोंथां औवाखौ मोजाङै बुखावनानै दानखावनानै बेबायाददि फिसा फिसा खालामनानै माने बेखौहाय हेबनायखौ जों नुनो मोनोमोन आरोना नाथाय दाथ' गोबां सोलायबाय नाथाय नोंथाङा दा फंनैसो गोदोनि आरो आथिखालनि सोलायबोनाय मोनसे न'खर लुनायनि बागै फंनैसो होनो हागोन नामा
औ हागोन नोंथां
औ
बिदिनो गोदोनि न' लुनाय आरो दानि न' लुनाय गोबां फाराग जाबाय माखासे बाथ्राखौ नोंथाङानो गुवारै फोरमायलांखाबाय गोदोनि न' लुनाय होनोब्ला गोदोहाय माने मानसिफ्रा मिथिंगानिफ्रायनो गोबां नांगौ जानाय मुवा बेसादफोरखौ बुथुमनानै लायोमोन आरो जेन'बा न' लुनायाव मा मा नांगौ होननानै बुङोब्ला जोंहा औवा नांगौ जायो दंफां नांगौ जायो आरो उखुम होनो थाखाय थुरै आरो बिदि बिदिनो थख' बिलाइ बायदिसिना बेफोरबायदि माने गासिखौबो मिथिंगानिफ्रायनो बुथुमनानै लोन आरो जेन'बा खानो थाखायबो दिरुं नांग ज जोंहा बै दिरुं खौबो औवानि थेंगल बानायनानैनो लानाय जायोमोन थिग बिदिनो नों थां बुंनाय बायदिनो माने गोदोनि समनि सुबुंफोराहाय हाग्रानिफ्राय थोरै बायदिसिना बेफोरखौ बुथुमनानै अखौ मोलाबो बा इन्जुरबो होलाबनो हायोमोन आरो बै इन्जुरखौ साबसिन हामसिन बायदिसिना हाबनोै बार अखा सारस'नायनि थाखाय हा लिरनानै हाजों होथेनानै लानाय जायोमोन आरो नङा होमबा
औ
औ थिग बेबायदिनो माने गोदोनि समावहाय मिथिंगानिफ्राय बुथुमनानै लायोमोन दा सुबुं माहारिया बयबो कम्पिउटार जुगजों खारफाबाय बा जौगाबाय होननानै बुंनांगोन आ दानि दिनावहाय बेफोरनि सोलाय ओ जों मा खालामनाय जायो। माने बै समनि न'फोराहाय लं लास्टिं जायामोन आरो गोबाव सम जोरामोन जेन'बा माब्लाबा ओ समाव बांद्राय बारहुंखाफोर बारोबा बै न'फ्रा ओ थुम मजबुत नङा हिसाबैहाय माब्लाबा बुखारलांजानो गोनां जायो दा प्लास्टिकनि उखुमफोर होयोब्लाबो माने बांद्राय ओ अखा हायोब्ला सारअन्थाइफोर गोलैयोब्ला गब्लंनायनि चान्स थायो बिनि थाखायनो आथिखालाव साबसिननिफ्राय साबसिन गोरोंनिफ्राय गोरोंसिन मानसि उजिबाय बा मोजां मोजां इन्जिनियारफोरनि नाजानायजों माने दा ओ जोङो इटा, सिमेन्ट, ओ रड, थिन बेफोरखौ बाहायनाय नुनो मोनसै बेजोंनो माने आसामथाइप आर सि सि बायदिसिना बेफोरबायदि गोजौ गोजौ बिल्डिं लुनाय जासै आरो दा बुंनो थाङोब्ला गोदोनि न' लुनायनिख्रुइ दायो बांसिन जौगासिनबाय आरो जोङो दानिखौ साबसिन बुंनो हानांगोन माने जोङो बारहुंखा अखा बायदिसिना खस्थ'निफ्राय बारग'नो हायो आरो जेरै नोंथाङा दहाय बुंलांनाय बायदि दि माने
बेखौनो बुंनांगोन गोदोनि आरो दानि न' लुनायनि बेलायाव बुङोबा दानि जौगासिनबाय होननानै आङो बुंनो सानो आरो नोंथाङा माबाफोर बुंबावगोन नामा
ओ नोंथांनि बुंनाया बेफोरबायदियानो आरोना थारैनो नोंगौ मानो होनोब्ला सिगांफ्राव जुदि प्लास्टिकफोरजों नुयोब्लाबो माने अखा गोब्राब सारन्थाइबो गोलैफागोन ग्रबथायफोर गोदैब्लााबबो माने बे गोबां गबबनायनि चान्सफोर थायोमोन आरोना
औ औ
बेफोरबायदिनो नोंथां आरो बेजोंनो लोगोसे माने बेफोरबायदिनो दानि आथिखालाव मोनसे गोनोखोरि मोनाने गोदान गोदान जुगजों फैनायजों लोगोसे मानबा गोबां माने गोरासिनाव गोरासिन बानायलांनायखौ जों नुनो मोनसै आरो ना जाहाथे जेबो बारहुंखा गोब्राब सारन्थाइफोर फैब्लााबो जेबो जायै बदि बेफोरखौ खालामनायखौ जों नुनो मोनसै बेखिनियानो नोंथां होमब्ला समाव जाथ'बाय जोंनिना दोनथ'लायनायसै नामा
औ सावरायनानै गोजोननाय थाबाय नोंथांजों
औ।
औ दे बिदिब्ला